अखा हादोंना औ नोंथाङा दालाय मा खालायगासिनो दङ?
दङ बिदिनो जिरायनानै नोंथां।
अ औ ओमफ्राय मा होनो खौरांफ्रालाय बोरै?
खौरांफ्राथ' माथो होननो नोंथां मोजांबाबो गाज्रि मा होनबावनो आरो बिदिनोसै आरो ना रायजो जानाय जायो औ गेजेरावनोसै नोंथां। माथो होनबावनो साख्रि बाख ख्रिबो गैया जाहैबाय बिराद खस्थ' सोलिगासिनो थाखा फैसा खामायनायाव नोंथां। जिउआनो।
औ।
ओमफ्राय नोंथाङालाय बोरै खबरफ्रालाय?
औ आंनाबो नै बिब्दिनो नोंथां होननाय बादियानो जाना दं। गेजेरावनो दंथ'यो बांद्राय मोजांबो नङा बांद्राय गाज्रिबो नङा। औ ओमफ्राय मा होनो नोंना नोंसालाया ख्लास बेसां मोनखो होनदों
क्लासआ बियो नै दायो दासो ओइद मोनदों नोंथां। आरो फिसाजो ओन्दैया माबायाव दं मा होनो फरावनो।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथाङा?
अ अ फिसाजो ओन्दैया फराव फिसाजो मा होनो फिसाला गेदेरा क्लास ओइदआव फरायगासिनो आरो नोंथां।
औ मोजांआनो दे ओमफाय इंलिस मिडियामाव फरायखो ना बर' मिडियामाव फरायखो नोंथाङालाय?
इंलिस मिडियामावनो सोनाय जाबाय नोंथां मानो होनोब्ला आथि-आथिखाल मुगायावहाय जोंहा मा इंलिस मिडियामावसो बांसिनखौ सोयो नालाय आरो गावसोरबो इंलिस मिडियानामाव मिडियावसो हाबगोन होननायखाय इंलिस मिडियावनो सोनाय जाबाय। गावसोर गोसो बायदि फरायथोंसै नोंथां माबायदि फरायो।
मोजाङानो दे नोंथां ओ ओ औ। औ होनबा बिदिबा नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला? जोंहा माने नोंथांनाव आङो मोनसे ओ टपिकनि सायावसो गुवारै बा एसे जा हायो मिथिगो जा एसे मिथिगो बेनिसै माने फंनैसे थगायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
अ जागोन जागोन नोंथां।
अ ओ औ जोंहा मा होनो जों सुबुं माहारिनि गेजेरावथ'। गोबां जाब्रबथायफोर जायो। नङा होमबा नोंथां? औ दा बेफोर जाब्रबथायफोरनि गेजेराव जोंहा माने गासिबो जाब्रबथायानो जाहैबाय गावआरि बानायनायल'। जोबा बेवहाय माने माखासे मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय जाथायबो जायो जाब्रावबो दा बैफोरनि सायावनो माने जा मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय माखासे ओ जाथायफोरनि बा जाब्रब थाइफोरनि सायाव माने नोंथाङा जा एसे मिथिगौ बेखौनो फंनैसो फोरमायना होदो।
अ बुस्थुआ मिथिंगायारि जाब्र'बथाय ना ओरैनो जाब्र'बथायल' होनदों नोंथां?
औ मिथिंगायारि जा मिथिंगायारि खैफोदनि सायाव माने।
अ मिथिंगायारि खैफोदनि सायाव अ जागोन दे नोंथां। बिदिबा आं नोंथां फोरमायलांनोसै नामा?
औ जागोन नोंथां।
मिथिंगायारि जाब्र'बथाय होनोब्लाथ' जोंहा माने बयबो मिथिखायो नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ। मानो होनोब्ला जोंहा मिथिंगायारि जाब्र'बथायखौ जों मा गाव गावनो बानाया एबा सुबुं माहारिया बानाया मिथिंगायारि जाथाया जाहैबाय जोंहा बोथोरजों सोमोन्दो गोनां। आरो मा मिथिंगाया गावनो खुद हारसिङै जानाय जाथाय आरो। जों मिथिंगायारि जाथाय होनना बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि जा थाय दं जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बारहुंखा, दैबाना, सारअन्थाइ आरो बेबायदिनो हा गिसिखानाय आरो जोंहा मा अरगें हाजो बेरफुनाय बैफोरो माने गासिबो मिथिंगायारि जा जाथाय एबा मिथिंगायारि जाब्र'बथायाव गोलैयो आरो। जेरै जों बिदिन्थि बायदियै जों बारहुंखानि सायावनो बुंसै बारहुंखा जायोब्ला जोंहा मा मा ख'हा जानो हागौ जिउआवहाय बारहुंखा जायोब्ला नोंथां जों नुनो मोनखाबाय बारहुंखा जायोब्ला जोंहा मा बारहुंखानि जाउनावहाय जोंहा गोबां गिदिर गिदिर बिफां लाइफांफोरा मा मानसिनि न'आव बायसिन नो मालाबा मानसिनि सायावबो बायसिननायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदि बिफां लाइफां जाहोनावहाय जोंहा मालाबा थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय माने हान्था मेलानि थाखाय गोबां ख'हा जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो बिदिनो जोंहाहाय बुंनो ब्ला मा मालाबा मालाबा सुबुंफ्राबो जिउ गोमानो गोनां जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। थिग बेबायदिनो जोङो दैबानानि बेलायावबो बुंनो हायोदि दैबाना बेला जायोब्ला जोंहा दै बानायावहाय मा मानसिया जोबां-गोबां ख'हा जायो आरो मानो होनोब्ला मानसिफोरनि थाखाय थाग्रा जायगा न' बां जानाय लोंनाय जिब-जुनारनि थाखायनो थाखायबो बेबायदिनो मानसि बायदि थाग्रा जायगानि थाखाय गोबां ख'हा जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आथिखाल मुगायाव। दैबानाखौथ' जों मिथिखायो जों थानाय जायगायावनो मा बोसोराव खनसेब्लाबो जाफ्लेबाय थायो आरो। दैबाना हो दैबाना दैबानानि समावहाय जोङो माने माखासे गोबां सांग्रांथि लानांगौ जायो आरो। जुदि बांद्राय जुब जुब अखाथाय हायोब्ला जों मिथिखागौदि जोंनि एरिया एबा जोंनि ओनसोलावहाय दैबाना जासिगोन। बेबायदि समावहाय जोंहा माखासे गानग्रा जोमग्रा आरो मा जानाय लोंनायफोरखौ माखा जे गोजौ बोरि ओनसोलावहाय लांना दोनहैनांगौ। लांना दोनहैखांनायनि उनावहाय जोंहा मा बैफोराव माखासे न'सा बानायना दोनोब्ला मोजां जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखा से मा होनो नावफोर बानायना दोनोब्ला दैबानानि समावहाय मोजां जायो आरो मानो होनोब्ला जोंहा दै बानाया माला फैयो बेखौ मिथिया जेब्लानो अखाया जुब जुब हायो अब्लानो माने सुबुं माहारिया माने थाल लानांगौ जायो आरो‌। दै बानाया मा होनो सुबुंनि थाखाय बेबायदिनो बांद्राय अखा हानाया मा होनो गोबां ख'हाबो खालामो आरो बांद्राय मा होनो ओइ खम अखा हानाया माने मुलाम्फाबो खालामो होनो मुलाम्फा खालामनाया माबोरै आबादारिफोरनि सायाव जायो आरो। जेरै खमाव बिदिनो एसेल' दै देरबा जोंहा मा एसे दै देरनानै माखासे फुलुं हाफोराहाय आबाद फोथाराव फ'बहैयोब्ला जोंहा मा आबादा मोजां रोखोमनि जागोन जोंहा बेयाव मा मोजां रोखोमनि फसल एबा फिथाइ सामथाइ बायदि आबादखौ थिखोनो हागोन आरो बेफोरबायदि थिखोनो हायोब्ला जोंहा मा आबादारिफ्रा माने गोबां मुलाम्फा जायो आ जायो आरो बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जों बांग्रिं बांग्रिंनि बेलायावथ जों नोंथाङा मिथि खागौ माबायदि जायो बांग्रिं जायोब्ला जोंहा मा बांसिनानो हा गावो आरो बिफां-लाइफां गो गो गोलैयो आरो न'फ्रा मा बायो आरो न'फोर बायनायनि जाहोनावहाय माखासे सुबुंफोरनि जिउआ खहा जानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो बांग्रिंआबो जाबाय जोंनि मा होनो बुहुमाव जाफ्लेबाय थाग्रा बोसोराव खनसेबाबो जानाय खौ नुयो जोङो माने बुहुमनि दाब दाब जायगायावहाय आरो बैफोर जायगायाव जानाय समाव बेहाय माने सुबुं माहारिफ्रा गोबां जिउ गोमानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो अनलाइन एबा मा इन्टारनेटनि गेजेरजों आथिखाल मुगायाव जों बैफोर खौरांफोरखौ माने नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो जोङो अरगें हाजो बेरफुयोब्ला अरगें हाजो बेरफुयोब्ला जोंहा मा खाथि खालानि सुबुंफोरा जों बांसिनैनो जिउ गोमानायखौ नुनो मोनदों आरो मानो होनोब्ला जोंहा खुथाया लाजियै खारा बियो माने दाइरेक्ट गोसायै खारो जायनि जाहोनावहाय बिदुङा बारा जायोब्ला सुबुं माहारिया माने जिउ गोमानोबो गोनां जायो बैफोरबायदि जाब्रबथायखौ जों नुनो मोनदों आरो अरगें हाजो बेरफुनाया जाबाय जोंहा मा बोसोराव बांद्राय जाबफ्लेबाय थायो आरो बेयो माबेबा बोसो सोरनि समावल' जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङाबो मिथिंगायारि जाथायनि सायाव माबाफोर एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला दे नोंथां बुंलांदो
औ दा बावैसो नों नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंहा मिथिंगानिफ्राय गोबां रोखोमै जाब्रबथाय जोंनि गेजेराव जानायखौ जों नुनो मोनो फ्लेबाय थायो दा मा होनो जोंहा जोंनि गेजेराव बा जोंनि समाजाव सिगांनिफ्रायनो बा गोदोनिफ्रायनो जाफ्लेबाय थानाय माखासे जाथायफोरा जाहैबाय ओ मा होने बांग्रिं मावनाय दैबाना लोमस खावनाय ओमफ्राय बारहुंखा बारनाय सारन्थाइ गावनाय दा बैफोर जाहैबाय मोनफा मोनफा मिथिंगायारि खैफोद दा बैफोर खैफोदफोरा जोंनि जेन'बा जों सुबुं माहारिनि गेजेराव मालानि समाव फैयो माबा जाब्रबथाय जाफैयो दा बिनि जेबो मोनसे थि सम गैया आरोना नोंथां दा बेफोरबायदिनो माने जो मिथिंगानिफ्राय जानाय माखासे जाथायफोराबो बा जाब्रबथायफोराबो जों सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां खहा लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना नोंथां दा जोंहा फार्स्टआवनो मा होनो दै बाना जानायखौनो आं बुंनोसै जोंहा जेन'बा मिथिंगानिफ्राय मा होनो अखा बे अखाया माने बांद्राय बिबांनि हानायाव जोंहा ओ दैनि बिबाङा बारा जायो दा बेफोरबायदिनो जोंहा दैया जेब्ला बारा जागोन अब्ला बानदो बानला सिफायनानै जोंहा साखाथि फाखाथिनि गामिफोर बा ओनसोलफोरखौ माने लोमसावहैजोबो दा बै लोमसा हैनायाव जोंहा सुबु बुं माहारिनि माखासे न' बां न' बां लुनाय बिदिनो ओ मा होनो फुख्रियाव नानि फार्मिं खालामनाय ओमफ्राय बिदिनो जोंहा बारि बागान खालामनाय मैगं थाइगं गायनाय दा बैफोरबायदिया माने लोमसाव लां जोबनानै बुखारलांजोबोब्ला बे मान जोंनि सुबुं समाज नि मोनसे जोबोद खहा गोनां बा ओ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय होननानै जों सानो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मा होनो बांग्रिं मावनाय दा बांग्रि मावनाय लोगो लोगो जोङो हागावस्रानाय जायो सोमजियो दा बेफोरबायदिनो माने बांद्राय एबा अभारद्राय बांग्रि मावोब्ला जोंहा हा गावस्रालाजोबो हाजो हाजो गावस्रायो बा हाजो गिसि गायो बिदिनो बिदि मा होनो जोंहा जोंनि न' बांफ्राबो माने गुब्रुबो बा बायख्रुबलाजोबो दा बैफोरबायदि जानायखौ जोंङो जों होनानो जोंनि गेजेराव मोन मोनदों आरो
औ दा बेजों लोगोसे
मा होनो जोंहा बारहुंखा बारनायाबो जोंहा मिथिंगानिनो मोनसे जाब्रबथाय जाथाय जाय जाथाया जों जोंनि गेजेराव माने सिगांनिफ्रायनो दासिमावबो जाफ्लेबाय थाग्रा मोनसे जाथाय बियो माने गोबां माने बार बारोब्ला जोंनि माखासे बिफां लाइफांफोर माने गुलाङो बेयो बायस'यो जोंनि बारि बागाननि गय बिफां बायदि बिफां फिथाइ सामथाइ मोनजाग्रा बिफांफोर बेफोरबो माने गोबां खहा जायो बेजों लोगोसे आबादफोरा सिलिंखार जालाङो आरो बिदिनो जोंहा गोबां खस्थ' यै लुनाय मोनसे खस्थ' लुनाय माखासे न' बांफोराबो माने थिं बायदि बायदि बुखारो बा बिदिनो बायख्रुबो दा बैफोरनि बिथिङाव जोंहा माने गोबां लस जानाय खौ जों नुनो मोनो आरो खहा जानायखौ औ दा बेजों लोगोसे सारन्थाइ गावनाय बेबो जोंहा मिथिंगानिनो मोनसे जाब्रबथाय जाथाय आ मा होनो मि थिं जेन'बा सासे सुबुङा बा सासे आबादारिया आबाद थिलियाव खामानि मावबाय थानाय समाव जोंहा मा होनो सारन्थाइ गावना होयोब्ला बे सासे सुबुङा जिउ खहा जायो दा जोंनि गेजेराव जेनेबा सासे सुबुंनि जिउ खहा जायोब्ला गोबां दुखुनांथावनि बाथ्रा मानो होनोबा जोंहा जोंनि गेजेराव माने समाज दानोबा जोंहा नां गासैखौबो लानानैसो मोनसे समाज दा बिनि थाखायनो माने सासे सुबुं मा होनो थैयोब्ला जोंनि थाखाय जेबां जोबोर गिदिर माने जाथायबा लस होननानै दुखुनांथाव होननानै आं बुंनो हागोन दा नोंथां जोंहा बेफोर जाथायफोरनि सायाव माने बुङै बुङै बुंनानैथ' फोजोबजोबनो हाया जाहैखाबाय दा जोंहा समाबो जाबाय औ जागोन नोंथां